हेलौ औ खोनादोंना नों- थां औ नोंथाङा फ्रियैनो दं दा औ नोंथाङा फ्रियैनो दंबा जोंहा जोंनि जोंनि जायगायाव लामा दालां जाबा मा मा खहा जागोन मा मा मुलाम्फा जागोन माब्रै जौगागोन बे- फोरनि सायाव एसे सुंदयै नोंथाङा एसे फोरमायना होदो आरो
औ
औ
बे लामा लामा दालांआरि मानो जोंनिया गैयाब्ला खहाखौनो बुंग्रोसै नङा होमबा खहाया माबायदि खहा जाग होनबा जों ओ गिबियावनो जों थांलाय फैलायाव गोबां खस्थ' मोनगोन आरो
औ नंगौ
हमना लाबाय लामा गैयाब्ला माबादि खहा जागोन माने खस्थ' जागोन होननानै बुङोबा जोङो ओ सब खस मालाबा जोंनिया मानसि हारि नालाय नङा होमबा मानसि माहारि नालाय बेराम आ जारथ' जाखागोन एब्ला बे ए थांलाय- फैलाय बहाबा जों मेडिकेलाव थांनाय
औ -औ- औ नंगौ
बेफोराव थांनायाव जोंनिया मा जागोन एसे उसुबिदा जागोन आरो जों मालाबा जेसेबां थाब सहैनांगौमोन बेफोरबायादि थाब सहैना हायाबो जानो हागौ औ लामा गैयाब्ला औ बहाबा जुदि आरो दालां गैयाब्ला बै ओनसोलाव सापस होब्ला दैसा बारना थांनांगौ दैमा बारना थांनांगौ जायोब्ला जुदि लामा गैयाब्ला जों एसे थांनाया बेरामिखौ लांनाया एसे उसुबिदा जागोन आरो बेरामि लांनायल' नङा औ जोंबो जेनेबा बहाबा एसे दा बेरायना फैनो गोसोब्लाबो जोङो हानाय नङा आरो औ -औ थांनो हानाय नङा बहाबा सोरखौबा सोरबाफोर मायबा जाबाय बायदिब्ला हद
औ औ औ नंगौ
मोननाय नङा। बेफोरबायदिनो गारि मथर बायदिसिनाफोरखौ जोङो लांनो हानाय नङा।
औ
औ जुदि दालां गैयाब्ला लामा गैयाब्ला
औ थांनो हा लामा दालां थाबासो औ लामा दालां थाबासो थांनो हागोन ना बेफोरो ओम
दा बेफोरबायदि आरो। बेनिफ्राय जोंनिया हमना लाबोसो जुदि मालाबा फालांगियारि बिथिङावबो जोंनिया मा जानो हागौ। हेंथा फैनो हागौ आरो लामा दालां गैयाब्ला औ। माबायदि जोङो बहाबा गोजानफोरनिफ्राय जों जुदि गोजानफोराव जों जुदि बेफार फालांगि खालामनो नां खपला
औ
जोङो माखासे मुवा बेसादफोरखौ लानानै थांनो थाखाय जोंनो मानो रोगाग्रा हान्था मेला जोंनो नांगोन नङा होमब्ला बै हान्था मेलानि राहाया औ औ जेरै गारि मथर सर बिसिना बे हान्थाामेलानि राहायाबो दालां गैयिनि आरो लामा गैयिनि थाखाय मानो खम जागोन आरो
औ खम जायो औ
ओम बिदिनो माने बै बेफार फालांगिया माने खहा जागोन आरो बा बेफोर फालांगि खालामना जानो हानाय नङा आरो जोङो।
औ नोंगौ नांगौ नांगौ मुवाफोरखौथ' नों आखाइजों रोगाजोबनो हाया जाहैबाय। बे फिसा फिनलुखौथ' औ फिसा फिनलौखौथ' नों आखाइजों रोगाना लांनो हागोन। आरो गिदिर गिदिर बुस्थ बुथुखौथ' नोङो गिलिर गिलिर मालफोरखौ रोगाना लां नो हानाय नङा आरो
औ अ हानाय नङा औ अ जों माने ओ एसे माने मोजां मा होनो जिउ राहा दानानै लानायाव उसुबिदा जा
ओ गोब्राब जागोन आरो औ
ओ सापस ओ न' बिल्डिं बानायनांगौ। दा बै बिल्डिं बानायनो थाखायथ' जोंनो माखासे ओ मुवालाब नांगोन जेरैबादि जोंनो अन
औ अन्थाइ बाला उम उम ओ औ रड औ बेफोरखो नांखाथारगौ न' बानायनो
औ अ दा बेफोरखौ जोङो रोख गाननायाव मा होनो खहा मानो गोबां औ खस्थ' जागोन आरो
औ बेफोरखौथ' रोगानाया गोब्राब जाखा गोन नोङो बेफोरबायदि गा गारि मथरजों रोगायाबा उम
आरो बे रोगाया रोगानो हायाबाथ' अब्ला जों आरो बहा
उम बानायनो हानाय नङा उम औ
दा बेफोरबादि फारफ्रोमथिंबो खहा जानाय नुयो आरो बिनिफ्राय जोङो माखासे गोजान गोजान जायगाफोराव हान्थिनो थाखायबो जोंनिया मानो उसुबिदा जागोन आरो अ औ मानो होनबा जोंनिया जुदि हान था मेलानि राहायानो गैयाब बा गारियानो फैयाब्ला लामाया ज जुदि गाज्रि खाबाथ' आरो बहा
औ
बै फैनो हानो नङा होमबा?
औ बहा गारि फैनो हानो गा लामा गारजिबा आरो स्कुलफ्राव थांनायावबो गोबां खस्थ' मोनगोन। लामा दालां गैयाबा फरायसालिफ्राव थांनायाव
औ बेफोरबादिनो बेफोरबादि फरायसालि बायदिसिनानि सुबिदाफोराबो खम जागोन आरो अब्लाना।
औ।
मा होन मा होनो जुदि लामायानो गय गैयाब्ला जुदि फरायसालि थांगोन।
औ बोरै थांगोन ओं। आरो दालांफोर गैयाब्ला बाबो दै गिदिर गिदिरफोरखौ बारनो खस्थ' जागोन आरो स्कुलफ्राव थांनायावहाय बोरै बारनो बेफोरखौ बेफोरबायदि जागोन आरो।
औ औ स्कुल कलेजल' नङा जोंना देहा फाहामसालि
औ गोबां औ औ बेफार फालांगि बेफोरावहाय गोबां खम जागोन बेफोरखौ मावनोनो हानाय नङा। लामा दालां गैयाबा।
औ औ मावनो हानाय नङा दाथ' जोंनाया नायोबा मोनफ्रोमबो गामियावनो मोनफा मोनफा फाहामथायाइ फिसा फाहामसालि थायो नङा होमबा?
औ नंगौ दायो।
बैफोरबो जोंनिया माखासे जुदि फिसा फिसा गामियाव थांनो थाखाय बैफोरबायदि हान्था मेलानि जुदि राहा गैयाब्ला लामा गैयाबा दालां गैयाबा डाक्टर फोराबो बोरै फैगोन
औ बिसोरबो फैनो हानाय नङा।
बेदि आरो ना?
औ। लामायानो गैयाबा बोरै फैनो बिसोरबो आरो। माजों फैगोन बेफोरबायदि बिदि जागोन आरो।
औ औ।
उम।
जुदि फैयोब्लाबो ओ
औ लामा दालां गैयाबाथ' गोबां खहा जायो होमबा जोंनियाव
जायो जायो जायो। माने बिसोर जुदि फैयोब्लाबो आरो गोबां खस्थ'यै फैनांगोन आरो
औ औ
बिदि बारा गोबाव फैनो हानाय नङा आरो बा फैनाय नङा आरो बिसोरो
औ
होनबा बेसेबां खस्थ' खालामनो
औ औ बिसोरबो
औ बिदि जाहैगोन आरो ओंखायनो लामा दालाांआबो दा जोंनि मानसि मानसि हारिनि थाखाय बिराद माने गोनां
गोनां औ गोनां जिउआवहाय औ लामा दालां गैयाबानो नों जेरावबो आन्दायजोबगोन आरो जेरै स्कुल स्कुलफ्राव फरायसालिफोराव थांनाय बेफार फालांगि खालामनाय बिदिनो देहा फाहामसालिफोराव थांनाय आरो अबाव अबावबाफोर दावबायहैनोबाबो थांनो हानाय नङा आरो औ
दालां थाबा मा मा मुलाम्फा जागोन जोंहा बेफोरनि सोमोन्दै एसे औ
जोङो लामा दालां आदिसिना थायोब्ला जोङो गिबियावनो जों माखासे गोजान गोजान जायगाफोराव हान्थिनो हागोन थाब थाब इजि जागोन आरो गोरलै जागोन जोङो न' सेरावनो जोङो दायो गारि मोनगोन हान्था मेलानि राहा मोननो हागोन औ जोङो न' औ दसेनो थांनानै फैब्रबनो हागोन माने बुंनो थाङोबा औ जोङो औ समखौबो जोङो मा होनो बासायनो हागोन आरो
औ औ
मावनो हागोन आरो
ओं ओं
बेफोरबायदि आरो
बेफार फालांगि खालामनायावबो इजि जागोन माने न'निफायनो नोङो न'निफ्रायनो लांनो हागोन नालाय सोब नांगौ फोरखौ
दा बेफोर थायोब्ला जोंनिया फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो जौगालांगोन आरो बिदि लामा दालां आरि थायोबाथाय दा जोंनिया फरायसालिफ्राबो अब्लासो मोनफ्रोमबो गामि गामि जानो हागोन दहाय बुंनाय बादि मोनाला जोंनाआ फाहामथाय बिनि फिसा फिसा सेन्टारफोराबो जानो हागोन आरो माखासे गामि गामिनो जागोन औ औ-औ सुबिदा जाबाय दा बुंनो थाङोबा जोङो बै हान्थाामेलानि जोङो नांगौसेबां जों मा मोनगोन राहा मोनगोन आरो लामा-दालां थायोबा ओमफ्राय खम समनि गेजेराव जोङो माखासे खामानि मावनो हागोन समबादि खामानि मावनो हागोन
औ
आरो बेनिफ्राय फ्राय ओ जोङो मा होनो जुदि जों फालांगिरिबा जों गुबुन-गुबुन माने हादोरफोरनि गुबन-गुबुन जायगानि गोजान-गोजान जायगानि फालांगिरिफोरखौ खौ जोङो लिंहरनो हागोन आरो
औ लोगो हमनो हागोन लिंहरनो हागोन
लिंहरनो हागोन औ माने गावनि जा फालांगि खालामनायनि जा प्रडाक्ट फोर बेफोरखौ जों गोजान-गोजान जायगायाव फानहरनो हागोन
औ-औ नंगौ औ
बेफोरबादि सुबिदाखौ जों मोननो हागोन आरो
गोदोनिफ्राय गोदोनिफ्राय साननानै दासिमाव नायबाथ' गोबां लामा दालां जानानै गोबां जौगाबाय नङा होमबा नोंथां? औ गोदोनि समावथ' बेफोरबायदि लामा दालाङानो गैयामोन गैयामोन नालाय दानि समावथ' सोब सोब सब गामियावनो सब जायगायावनो लामा दालाङा फ्रायनो जाजोब जोबनायखौ नुबाय आरो।
नंगौ नंगौ दा बेनिखायनोथ' जेनेबा जोंनिया मा होनो एसे डेभलपबो जाबाय नालाय ओनसोलफ्राव लामा दालां जानायनिफ्राय
गासिबो सुबिदाखौनो मोननो हाबाय।
औ औ औ औ औ
उम बिदिब्ला जोंना
औस औ समा जाबाय औ होनबा नोंथां निसिम गोजोननाय थाबाय एसे सुंद'यैनो गुवारै फोरमायना नायनि थाखाय लामा दालांनि सोमोन्दो
नोंथां औ औ नोंथांनिसिमबो बावहरबाय आरोना।
दे